औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों
दे होमबा जागायसै खोनाबाय
औ दे नोंथां दे दे नों औ नोंथाङा दा माबोरै दङ'?
दा माबायदि जानानै दं?
ओ बोथोराथ' जिंनिजों अखाबो हाहां सान्दुंबो दुंहांलै नोंथां।
ए
खोनाबायना खोनाबायना नोंथां?
हो
खोनाबायना ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बोथोरनि बागै एसे फोरमायनानै होगोन होनो हागोन नामा नोंथां? औ नोंथां खोनादों खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों खोनादों औ औ औ
खोना
औ नोंथां औ खोना
हेलौ